खुलुमबाय
गिबियावनो जोङो दा ओ सायख'ना लानाय आयदा बायदि सावरायनोसै गोदोनिफ्रायनो औ गोदोनिफ्रायनो जोंनि जेनेबा बर' सुबुंफोरा एबा बर' मानसिफ्रा गोदोनि फ्रायनो उम गाननाय गाननाय सि जोमफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै आरोना जोङो
नंगौ औ
औ
दे नोंथाङा जागायजेननो हायो
आं आं जागायनोसै आरोना औ गोदोनिफ्रायनो बर' उ बर' सुबुंफोरा माने गोदो अनथाइ मुगायाव जेरैबायदि जेरैबायदि गाननाय जोमनायफोर गाननायफोर गाननाय जोमनायफोरजों सोलिबोबाय बेफोरनि सोमोनदै एसे
औ
बुंनोसै उ गोदो गोदाय जेनेबा आबै आबौ आजै आजौमोना सोलि उ सोलिबोनाय बायदियै उ जेरै दंफां दंफां बिलाइनि दं फां बिलाइनि दं उ दंफांनि दंफां बिलाइनि जेनेबा
दंफां बिलाइ बा दंफां बिगुर खौनो गानोमोन
औ औ औ जि जोम बायदियै दंफां बिलाइफोरखौ एबा दंफां बिगुरफोर औ अनथाइ मुगायाव उ आरो आरो जिब जुनारफोरनि बिगुरखौ जिब जुनारफोरनि बिगुरखौबो गाननाय जायोमोन आरो उ औ आरो बेजों लोगोसेनो गोबां उ आरो बेजों लोगोसेनो गोबां माने दुखु खस्थ'जों माने बारहोनो गोनां जादों आरोना गोदो गोदाय आरो औ आरो आरो बेजों लोगोसेनो गोदोनि गोदोनि आबै आबौमोना जेनेबा औ हादान सेफायनाय जेनेबा बेफोरबायदि रोखोमै उ हाग्रा बंग्राफोरखौ सेफायनानै जोंनि उ ओनसोलाव माने न' लुनानै थाफैदोंमोन आरो थारमाने गुबुन गुबुन हाग्रा ओनसोलाव
बेथ' बेयो सुबुं समाजनि मोनसे दावगाबोनायसो सिगाङावहा जेब्ला सु बुं माहारिया जोंनि बुहुमाव जेब्ला जोनोम मोनग्रोदोंमोन बा फैग्रोदोंमोन आरोना अब्लानियाथ' बेबायदिनो जोंना समाज बा सिभिलाइजेसनफ्रा जायाखैमोन नालाय बेखायनो बेफोरबायदियैनो मानसि बा सुबुं माहारिया बे बायदिनो जिउ खुंबोबाय थादोंमोन सिगाङाव अनथाइ मुगायाव बा ओ गोबां मुगा दंमोन अनथाइ मुगा आरो जेरै अनथाइ मुगा होनोबा मानिया अनथाइ देनानै जों अनथाइजोंनो गावनि आइजें आइलाफोरखौ बानायदोंमोन मानसिफोरा औ जेरै जों मैहुर खालामनो थाखाय जं जाथि बेफोर बानायनो थाखाय अनथाइजों बानाय मोन आरो बे समनि मानसिफ्रा बेखायनो बे समखौ अनथाइ मुगा होनना बुंनाय जायो आरो बेनि उनावनो बे समफ्रा लासै लासै लासै फैबाय लाख औ लाख कौति बोसोर ओ कौति नङा लाख बो सोर आरो मिलयन बुङो इंराजियाव जि लाख बोसोर सिगाङावना मा होनो बिदि जायोमोन उनाव जेब्ला जि रोजा बोसोर सिगांनिफ्रायसो जोंनि सुबुं समाजा एसे दावगाबोदों आरोना जेरावहा औ ओ जेराव जोंनि समाज गोबां सुबुंफोरा मैहुर खालामनायनि उनाव आबाद मावजेननो रोंबाय आबाद मावजेननाय रोंनायनि उनावनो जोंनावहा बेफोरबायदि दावगाबोनाया फैदों आरोना नोंथां औ दावगाबोदों बेबायदिनो जोंनि सिगाङावहा मैहुर खालामनानै जों जिब जुनारनि बिगुरफोरखौ गानोमोन जि जोम बायदिहै बेनि उनावहा जेब्ला जों सुबुं माहारिया आबाद खालामनो रोंदों जोंल' नङा बा जोंनि बर' सुबुङाबो जाहैबाय सिगाङावनो बेबायदिनो दंखायो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि सा सानजा भारत ओनसोलाव सिगांग्रो आबाद मावजेनन्नाय मानसिफ्रानो बर' सुबुंखौ होनना बुङो आरोना जारिमिनगिरिफ्राबो बेखौ मख' खबोदों बिजाब गोबां बिजाबफोराव औ बेबायदिनो आबाद मावजेननायजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफोरा गावनि गाननाय जोमनाय सि दानाय बेफोरखौबो सोलोंबोदों आबादनि आबादजोंनो मिथिंगानिफ्राय बिथांमोना सोलोंबोदों गाबफोरखौ होनाय आगर एरनाय आरो बेफोरबायदि मोसानाय मुसुरनाय बेफोरो मिथिंगाजोंनो दाउसिन दावउलाफोरनि रोजाबनाय मेथाइ खननाय मोसानाय बेफोरो गासिबो मिथिंगाजोंनो जाना फैदों नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफ्राबो बेबायदिनो जि दानाय दानाय लुनायफोरखौ सोलोंबोदों आरो आरो बेबायदिनो जोंनि सुबुं माहारिया गावनि खुन्दुं बानायनो रोंबाय इन्दि एम्फौ लाथा फिनानै इन्दि खुन्दुं दिहुननानै लुनानै बेबायदिनो गावनि गाननाय जोमनाय सिफोरखौ ओ बिथांमोना दाना लानो रोंदों आरो ना आरो गाबफोरखौ मिथिंगानि बिलाइफोर बिफां लाइफांनि बिलाइ माबा बिबारफोरनिखौ लानानै गाब बानायनानै गोबां रोखोमनि गाबनि दखना बा जि जोम नङाबा गामसा बेफोरबादि दानानै जोंनि हारिनि सुबुंफोरा गानबोदों। नङा होमबा नोंथां आथिखालावथ गोनो खारै मुगा गोनोखोरि मुगाफ्रा दावगाबोनायजों लोगोसे बाजार हाथायावहाय गोबां रोखोमनि खुन्दुं गाबनि गोबां रोखोमनि गाबनि खुन्दुं मोननो जायो। बेनिफ्रायनो दायो जोंनि ओ जि दाग्राबा आइजो माहारिफ्रा बा हौवाफ्राबो दायो मालाबा जि दा दाग्राफ्रा बेबायदिनो गाब होयो आरो गोबां रोखोमनि गाब होनायखौ जों नुनो मोनो गोबां खुन्दुं मोननायनि थाखाय गाब गोनां खुन्दुं मोननायनि थाखायनो नोंगौ नोंथां बेबायदिनो दाबो सोलिगासि नो दाबो जों एसे एनैखौ जि दाना गावबा गावनो आखाइजों जि दानानै गाननायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय आथिखालाव एसे एनै मान मानसिफ्रा बायनाबो गानो। हाथाय बाजारफ्राव मोनलाबायो दाना जिफोरखौ दखनायानो जा गाम जा औ बेफोर गासैखौबो औ नंगौ आरो आं मोनसे खोथा नोंथांनाव एसे बुंनो सान्दों बा फोरमायनो सानदों जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा सिगाङाव जोंनियाव जेब्ला गोनोखोआरि बेबायदि मुगा जायाखैमोन जोंनाव जे दा हिनजाव माहारिया गस्ला गानो ब्लाउस गस्ला होनना बुङो नंगौना नोंथां बे ब्लाउस गस्ला गाननाय जोंनाव हुदा गैयामोन खोमा बेखायनो गोदोनि जों जेब्ला इंराज समनि जों फट बा सावगारिफोरखौ नुयो बेफोर फ्रा बेफोर बायदि समावहा जोंनि बर' हारिनि हिनजावफ्रा बा माहारिफोरनि ओ सुबु आइजोफोरा गस्ला गाननायखौ नुनो मोनामोन। मानोना बै थाइम बै समावहा गस्लाफ्रा बिदि ओं खारबांदोंब्लाबो जोंनि ओनसोलाव फैयाखैमोन खोमा। गस्लाया औ बेबायदि बेखायनो दायो दायो बिदिनो गानना थायोमोन आरो ना दखनाखौनो औ बेबदियाव नुनो मोन दों आरो नोंथां दे नोंथाङा एसे फोरमायलाय आरो मा मोनथिबावगौ नोंथाङा?
थ मिथिं मिथिं गोदो गोदायो
जि दानायफोराव उम आइजो आइजो माहारिफोरा आगर एरनाय आगर एरनायनि सोमोन्दै आं एसे बुंनोसै
नोंगौ
दायो जेनेबा फारौ उम फारौ मेगननि उम फारौ मेगन दिंखिया दिंखिया बिलाइ बेफोरबायदि दाउथुब मेगन आरो थाइगिर बिबार इफोरनि बेफोर बेफोरनि बागै आगर एरो होननानै खोनानो खोनानो मोन्दों आर ना।
औ बेफोर आगराथ गासिबो मिथिंगानिफ्रायनो फैनाय मिथिं गाखौ नायै नायैनो दाउसिन दाउलाफोरखौ नायनानै दिंखिया बिबार खौ दिंखिया बिलाइनि आगर जेराव जों आर'नायाव नुनो मोनो नङा होमबा? दिंखिया बिलाइनि आगरखौ औ बेबायदिनो जोंनि गोदोनि ओ जोंनि आसामावहा जों दाब दाब जायगायाव नुनो मोनो खि गोदोनि अन्थाइ खाम्फाफोर दं जोबोर जारिमिनारि अन्थाइ खाम फा बेफोरावबो जों बे दिंखिया आगरखौ नुनो मोननाय जायो बेनो फोरमानदि बैफोर बायखोन्दा नेरसोनफ्रा दानि समाव जे जों बायखोनदा नेरसोन नुयो बै मोनसे समावहा जोंनि आबै आबौमोनबा जोंनि फोलेरनि मानसिफ्रानो आसामखौ खुंबोदोंमोन आसाम हादोरसाखौ नङा होमबा बेखायनो जों बे दिंखिया बिलाइनि आगरखौ जों नुनो मोनो जाय बिलाइनि आगरखौ जोङो जोंनि ओ सनमानाव गा- गाननाय बा गोबां ओ आलासि सोंनाय मानायाव जों गाननाय आर'नाइ जोंनि आंगो बर' हारिनि गाननाय आर'नाइ फालिखौ फालि याव जों बे आगरखौ नुनो मोनो नङाना नोंथां
औ
औ नोंथाङा कामाय ख्या थानसालि जिथुआ बुङो जों मन्दिर बेहायनो फैनानै नाय नोंथाङा नायफैबा नुगोन जे बेबायदि दिंखिया आगरनि अन्थाइ खाम्फा दान्नाय दं बेवहायबो आरो नोंथाङा जेरावनो थांगोन जेरै ओरै ओ गोबां जायगा बायखोन्दा नेर सोन थानाय जोंनि आसाम हादोरसायाव जेरै तेजपुराव थानाय द परबतिया होननाय जायगा दं आरो ओरै कामरुप जिल्लायाव थानाय मेरला दं जायगा बेफोर जायगाफ्राव थांबा नोंथाङा बे बायखोन्दा नेरसोनफ्राव नायबा बे दिंखि या आगरनि बिदि अन्थाइ खाम्फा दान्नायखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन अब्लानिया नोंथाङा सानना नायदो अ नंमारगौ बेफोरो मोनसे समाव जोंनि फोलेरनि मानसिफ्रानो बे फुरा आसाम हादोरसाखौ सालायबोदों बा रायजो खुंबोदोंमोन आरो ना आरो आं आंनि मोनदांथिसो बेयो बेेसेबां सैथो आं बेफोरखौ मोनथिला नाथाय आं मोनदांथिनायसो आरो ना आं साननायसो बियो गावनि नंगौ नोंथां आरो बिदिबा ओ नोंथाङा बेफोरनो जोंनि गाननाय जोमनायानोमोन खोथाया नङा होमबा बेफोरबायदिनो सोलिबोबाय थानाय गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानायखौनो जों दासिमबो बेबायदिनो गानो नाथाय आथिखालाव एसे एनै बे डिजाइनारफोर फैनानै एसे एनै सोलायदों नङा होमबा जेराव जों गोसोम गाबनि आर'नाइ खौ नुनो मोनामोन नाथाय देग्लाय बा थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय गोसोम गाब नि आरनाइखौ नुनो मोननाय जाबाय आरो बायदिसिना मानिबा आ उम फान्थाव गाबनिबो आरनाइ नुनो मोनोसै दाना ओरनो सरासनस्रा थ आरनाइ होनब्ला जोङो गोजा गोथां
गोजा गोथां औ गोजा गोथां गोमो बेफोर औ बेफोर मोनथाम गाबखौ बांसिन बाहायोमोन आरो गोदो गोदायनिफ्राय
नंगौ आं आं थ गोथां आरनाइखौ बांसिन मोजां मोनो गोथां आरो गोजाखौ
औ आंबो बिदिनो गोजाखौ आं बांसिन मोजां मोनो आरो गोजाजों गोथां
नंगौ बेबायदिनो बर'फोरनि गाननाय जोमनायाव बा गुबैयै दखना थावसि जेरावहा हाबा जाब्ला हिनजाव गोदाना गानो दखना
औ हाबा जाबा औ हाबा जाबा गाननाय जायो औ
खोनादों आरो जोंनि सानजारिफ्रा गाननाय अग्रं दखना बेफोरबो दङ
औ
औ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दखना दङ आरो फास्रा दं फालि दं इन्दि सि जोमो
औ
नङा होमबा
औ बिदिब्ला नों नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय दोननांगौ
नंगौ दे बिदिबा नोंथांजों सावरायना मोजां मोनबाय आरो नै
उनफोराव औ औ औ दोनथ'बाय उनाव लोगो मोनबा आरो सावरायफिनसै
दं दे दोनथ'बाय